हेलौ हेलौ मोनाबिलिनि गोजोन खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां
अ अ
मा खालामदों नोंथां खाम जाबाय?
ओंखाम जाबाय?
ओम जाबाय।
जाबाय।
मा ओंख्रै नोथां?
हो
दालि
दालि अ ओमफाय
हो
हेलौ ओमफाय
औ दालि गोजा
अ ओम आंनाबो ओरैनो दालि, आलु मा मा उम मा खालामदों उ -उन्दुबाय नामा नोंथाङा?
है उन्दुना दोङो
नोंथांदो दिनै मोनसे खोथानि सायाव सावरायनो नागिदो नोंथां।
ओ नेसारनि बिफां -लाइफां मिथिंगानि बागै रालायनो नागिरदों आरो नोंथांदो।
ओ
नोंथाङा नोंथाङालाय ओ दासान्दि मायाव थायो नोंथां?
नोंथां आङो कक्राझाराव थायो नोंथां।
ओ कक्राझारावलाय दा मिथिंगा आरिफोरालाय बो आरो बिफां -लाइफां मा -मा नु- रोखोमनि नुनो मोनो नोंथां?
बेनो थाइजौ, जाम बेफोर दों।
ओं। ओमफाय ओरैनो मिथिंगायारि थासारिया बोरै नोंथां कक्राझाराव?
मोजां मा -मा मोजां -मोजां थासारियालाय।
आंनाबो इनो गामियारि ओनसोल नालाय नि ओ थाइजौ बिफां दों खान्थाल बिफां दों। आरो सामफ्राम -समफ्राम बिफां दों समफ्रें आरो। आनारस ओ लेसु थायदों आरो नोंथां।
उम।
नोंथांमोननालाय नोंथांनालाय? देग्लाय दैज्लां बोथोरावलाय मा -मा फिथाइ मोनजाखो मोनजानो मोनखो?
थाइजौ मोनजादो खान्थाल मोनजादो।
ओ ओ अ।
बेनो नोंथाङालाय?
आंबो थाइजौ, खान्थाल आरो बेसु मोनजादो आरो
औ।
आनारसबो मोनजादो।
अ।
बिदिनो आरोे ओं नोंथांमोननि सा नोंथांमोननियावलाय बेसे ओ बे कक्राझार टाउन ओनसोलाव थायोबा कक्राझार टाउनाव थायोबा बिफां- लाइफां मिथिंगायारिफोरालाय बोरै नोंथां? बिदि
मोजां -मोजां -मोजां थासारि।
ओम ओम अ
नोंथाङालाय मायाव थायो?
ओ औ आंथ गामि ओनसोलाव थायो।
गामि ओनसोलनि बिफां लाइफांफोरालाय बोरै
अ गामि ओनसोलनि बिफां लायफाङाथ ओरैनो मोजाङानो थिग थाक। जेरै जिमान फानोल थानांगो गामि मोनसेयाव बिफां -लाइफाङा जिमान फानाङैफोर दोंजोबो आरो। गेदेर -गेदेर बिफां नुसिनग्रा नोंथांमोननियाव गेदेर गेदेर बिफां नागिर ओ
बिदनो बिफांदोलाय मा बेनिफिट दं नोंथां अलब सावरायना होदो। आङो
बिफांदोंथ गोबां रोखोम बेनिफिट मोननो हायो आरो आरो गिबि बेनिफिटानो जाबाय बेनो जाबाय अक्सिजेन होयो। बेनो जाबाय जोंनि थाखाय गोनांथि बेनि गोनांथि। आरो बेनि अनगायै बिफांनिफ्राय ओ-फिथाइ मोनजायो गोबां गोबां बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ मोन जानाय बायदि बायदि बिफांनिफ्राय बायदि बायदि फिथाइ मोनजायो गोदै गोफा गोखै बिदि मोनजायो आरो किसुमान बिफांनिफ्राय आरो मुलि मोननो हायो फिथाइआ खिसुमान फिथाइआ मुलिनि खामानि होयो। उ आयुर्वेदिक बिदि बिदि होयो बिदि आरो आरो बिफांनिफ्राय आरो ओ- दाननोथ' नाङा। काट ओ-काट खालामो आरो खिन्थु बिफांफोर बोफोरबादि खालाम नाङाबो नङा खालाम लागा जायो। नाथाय बे जाबाय दानफायनो लागा जायो नालाय मिथिंगानि थाखाय बया आरो स ओ-थेवबाबो नां थेवबाबो गोनांथि जाना फैयो सुबुंनि जिउआव काटखो।
औ
बिनि थाखाय आरो न' खानाय। आरो किसुमान इनदासट्रियेल फोरावबो खाट नांगो। न' खानायफोराव नांगो बे आरो उम उम। नोंथाङालाय मा बुंनो सानो बिफां लाइफांनि बागै?
बेनो ओ-बेनो नों नोंथाङा जि बुंदो बेनो। ओमफ्राय थान्दा थान्दा बारबोयो जिमान बिफां बुजा थागोन एमाननो गुसु गुसु बार फैगोन। आरो साहाया साहा मोनो बिफां सिङाव थाबाथाय।
उम।
ज'नानै ज'ना थानो मोजां आरो बिफां गिदिर गिदिरफोराव सिङानाव ज'ना थानो
दाथ' नोंथां आथिखालावथ' आरो बिफां लाइफांखो जोबोरैनो दाननाय जायो जादों नोंथाङा बेनि बागै मा बुंनो सानो।
बिनो ओ- जुदि बिफां दाननानै गायफिनाबाथाय प्रब्लेम फैगोन आरो उनहालागै ए फांसे बिफां दानबा फाय फांबा दसथासो बिफां गायफिननांगो आरो खेब मोनसे बिफां दाननायनि उनाव उ कन्ट्रल फैगोन जुदि बिफां बिफांखौ जुदि अभारद्राय दानोबा ओ अ अ ग्लबेल वार्मिंबो जानो हायो बुहुमाव बुहुमनि थासारिया
उम नोंगो नोंगो बिबो उम
जागोन गुसु ओ- माने माबायाबो बारायगोन
उम गुबुं गुबुं गुबुंले जागोन आरो कार्बनडाइ अक्साइद गेसा बारा जागोन बिदि आरो नोंथां उ उ बेनि थाखायनो आरो दाननो दाननायखौ खम खालामनांगो दाननायाथ' थासारिनि जाहोनाव दाननो लागा जायो जिउनि थासारियाव।
उम दानबाबो दानबाबो जुदि फांसे दाननानै पासता सय पासता दसथासो बाय गायफिनबा
अ' अ' ओम नोंगो नोंगो। थिक खोथा बुंदों नोंथाङा फांसे दानबाथाय फांबा दसथा बिफां गायफिननांगो आरो आरोथ' बेबोथ'। देरनोथ' टाइम लायो नोंथां इफोरबो।
अ' अ'।
देरनायाव प्राय बाराय बोसोर सोरबानि उनावसो फिथाइ मोनजायो आरो।
ओम ओम। आरो नोंथाङालाय मा मा रोखोमनि बिफां लाइफां नुनो नदों नुनो मोनखो?
बेनोसै ओ जाम, थाइजौ। खान्थाल, निम बिफां।
ओम।
ओमफ्राय जाम बिफां, ओ जामनो लेसु बिफां।
अ
बेनोसै नरमेल बेफोरनो आरो।
ओम ओम ओम। नोंगौ नोंगौ आरो हाग्रा बारि औ हाग्रा नोलो आरो। माने। बालाहामाफोरावबो मायो केकतास थायो बेफोरो।
अ अ अ अ
ओम लामाफोराव ओम।
ओम
दाथ' आरो सिजोनेल बिफां सिजोनाव मोनजानाय बिफांबो दोङो सिजोनाव फिथाइ होग्राबो बिफां दङो आरो नोंथां। जरै- थाइजौ बिफाङा थाइजौआव बिदि खान्थालफोरा दैज्लां। बोथोर फ्राव गरम बोथोर दैज्लां बोथोराव फिथाय होयो आरो गुबुन बे नायनो थांबा समफ्रेंआथ' ने माबा गैया।
सिजेन गैया। ओंहो।
उम
गोजां बोथोरावलाय मा मा गोजां बोथोरावलाय मा मा मोनजायो?
गोजां बोथोरावल समफ्रामफोरखौनो मोनजायो आरो नोंथां संम्फ्राम बिदिथ' जोंनि गामि ओनसोलावथ' बिदि गैयानो होनजायो। बिदि सिजेनेल हिसाबैथ' बोथोरारि फिथायानोथ' खान्थाल थाइजौ, लेसु इमो इलसो इनि बागै आरो बिनो आरो मेन। नोसै आरो सिजोननि नङा नङानबाथाय खमफ्रें गोलैयो। थालिद गोलैयो। आरो माहोनो इयो नारेंखलफोराथ' नारेंखल गोगलैयो बिदि आरो नोंथां। सिजनेल नङा होनबा उम दाङालाय ओ जिबनाव मा मा फिथाइ मोनजाखो?
बेनो राय जि नाम बुंदों बेफोरनो नरमेल नारमेल फिथाइ सामथायखौनो आरो। थाइजौ खान्थाल जाम नारेंखल औ ओमफ्राय बेफोरनो आरो
उम
गामिया आरो जों मा मोनजानो बेफोरनो आरो जोंनाथ' आरो गुबुन गुबुन बिफांनि थायाना
उम उम उम उम नोंगौ नोंगौ आरो गुबुन हारिनि बिफांफोराबो गुबुन हारियासो मिथिगो गुबुन आमेरिका औ एखौथ' बुंनो हाला।
ए
आरो नोंथां नोंथांदो रायलायनानै गोसोआ गोजोननाय थाबाय नोंथां। इयुनाव रायलायबावनोसै नोंथां। दा दोनथ'नोसै नोंथां। दे गोजोननाय थाबाय नोंथां। दे देे दे